आंनि रावखौ मोजाङै खोनानो हादोंना। नोंथां
औ नोंथां खोनादों
खोनादों नोंथां
औ आं मिथिं दङ नोंथाङा नोंथाङा दा ओरैनो दङ ना
औ नोंथां आं दायो ओरैनो आरो फ्रियावनो दङ बारु
औ अब्ला माने अब्ला आं माने नोंथांजों बेफोरबायदि बिदिनो ओ फरायनायनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा जु बिदि फ्रियैनो बा ओरैनो दंब्ला आरो रायज्लायनो हागोन न
औ उनैसस' रायल्लायनो हागोन नोंथां ओरैनोथ' माथो खालामनो आरो होमबा रायज्लायनोसै नामा मानि सायाव रायज्लायनो नोदों नोंथाङा फरायनायनि सायाव
औ
निसय निसय दे
औ अब्ला नोंथाङा एसे बुंग्रोना होदो नामा जेनेबा जोङो माइनि थाखाय फरायनांगौ बा फरायनाया जोंनि थाखाय मानो गोनां बे
औ औ औ औ निस्सय नोंथारगौ बुंनो हागोन नोंथांबा बुङो थाङोब्ला जेनेरेलि थारैनो बुंनो थाङोबा बेलेक जायो आरो थुलमुलि बुं बुंनो थाङोब्ला बेलेग जाहैयो आरो।
औ
बेखौ बुंनो सानोदि फरायनाया गासैनिबो थाखाय गोनांथि जुदि नों फरायाबा बुहुमुमाव बोरै सोलिनो। जिस माबा स्पेसियेलि दानि जुगाव फरायनाय नङाबा सोलिनो हाया आरो दायो एकदमबारे डिजिटेल जुग नङा होमबा आधुनिक गोदान मुगाबो होनो‌ जोङो दिनि जुग सोलिबाय थादों। बेखायनो फरायनाया गोनांथिथार फरायनाय नङाब्ला जोङो बोरै माखासे गोनां रादाबफोरखौ जों बोरै मोननो हानो। आरो नों जुदि फ फरायाबा नों बोरै गारां हांखोफोरखौ सिनाय मोननानै
बुस्थुफोरखौ जिखुनु माबाफोर थुनाय माबाफोर लिरनाय बोरै खालामनो। बेनो आरो आरो गोबां बिदिनो बा-बाथ्रा दंबायो जेरै जुदि नोंथाङा फरायाबा बोरै दावगानो नंगौ नंनाया फरायाबाबो जों दावनो हायो गोबां बेबायदिनो रा लामा दङ'। जेरै- फालांगि मावनाय माबा गुबुन मोनसे हाजिराफोर मावनायजोंबो जों जिउ खुंनो हायो नाथाय फरायोब्ला जों साबसिन जायो मानो होनोब्ला जेब्ला बे फलांगि फोर मावनानै जोङो रांखावरिफोर मोन बे रांखावरिफोरखौ जों बोरै साननो नङा होमबा बेसां मोनदों बेसां मोनाखै
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
जुदि जों फरायाबा बोरै माखासे खामानिफ्राव जों आवगायलांनो बेनो आरो ओमफाय मोनसे आरोबाव मेन खोथाया बेनो जे जों फरायनायज्ल' नङा खिन्थु फरायनायजों लोगोसे गावनि बा नलेजखौ बारायलांहोनाय।
औ।
जेरै- नों फरायनाय माखासे गोबां बिदिनो फरायो आरो बिथांमोनाव जों गियानफोरखौ खम नुनो मोनो।
औ
फरायनाया बिल' नङा जे जों गोरों जागोन मा जागोन खिन्थु‌ फरायनायजों लोगोसे जोङो गियानिबो जानांगोन बुजिनांगोन बुस्थुखौ फरायबा मानो फरायदों मा बुस्थु मा गुरै देबख फरायबा जों मा जागोन बेखौ फरायबा जों माब्रै मिस नो हागोन। बै मोनसे जिनिसनि बादै जों बोरै हमदांनो हागोन आबहावाखौ जों बोरै सेभ खालामनो हागोन। गोन। बोरै गोगोयै लाखिनो हागोन। नङा होमबा?
औ नंगौ
आतसा नोंथाङालाय मा बुंनो सानो माबाफोर ओ गोथौ बाथ्राफोर नोंथाङा बिजिरना होनो सानदों बायदि मोनदां नोंखौ गोसोआव। नोंथाङा माबाफोर बेबायदि आरो दंबायो! ब्ला आंनि बुंनायाव थालांदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय आंबो एसे खोनासंनो लुबैदों। गुबुना बोरै बे फरायनायनि सायाव फोरमायो एसे फोरमायना हो नोंथां।
ओम आंनि बायदिब्लाथ' माने जेनेबा दानि जुगाव बा दानि समाव फरायनाया मोनसे खोब गोनां जानानै फैबाय‌ जिहेतु दानि जुगाव फरायनाय गैयाब्ला गोबां गोब्राब जायो जोंनि बे बुहुमाव थांना थानो थाखाय। दा बिनिखायनो जोङो ओम फिसा मोनसे खामानि बा साख्रिफोर मोननो थाखायबो जोंनो बेफोरबायदिनो फरायनायनि डिग्रि सार्टिफिकेटफोरखौ जोंनो नांगौ जायो।
उम नै सय नांगौ जायो।
औ दि दिनै बुंनो थाङोब्ला माने सासे आबादारि जानोबो बा आबाद मावग्रा जानोबो दिनै सासे फरायनाय सुबुं जानांगौ जायनि जायनि जाहोना बे आथिखालनि जु जुगाव जोङो आबादफ्रावबो बेफोरबायदिनो गोबां बायदिसिया बायदि मैया रोखोमनि बेफोरबायदि मुलि हासार मेडिसिनफोरखौ जों होयोसै। जेरै एम्फौ थैनाय मानिबा मानिबा बेफोरबायदि मेदिसिनफोरखौ जोङो होयोसै। दा जुदि दि बे ओ फरायालासिनो जाय बेक्तिया आबाद मावनो आखायाव लादों बा जाय बेक्तिया आबाद मावनो हमदों बे बेक्तिया माने बे मेडिसिनफोरनि नामखौ जुदि मोजाङै फरायनानै बा बुजिनानै बेखौ बेयाव होनांगौ बेखौ बेयाव होनांगौ होननानै जुदि बे बिथाङा फरायनो रोङाब्ला बा मिथियाबा माने जोंनि आबाद फ्रा गाज्रि जाजोब गोन जुदि ओ हासार होनांगौनि जायगायाव जोङो एम्फौ थैनाय बेफोरबायदिनो माखौबा माखौबा होफ्लांबाथ' जोंहा आबादा गाज्रि जागोन नङा होमब्लााय नोंथां?
जागोन नोंथां बि
अ थ' बेनिखायनो माने आंनि नुनायाव दिनैनि ओ दिनैनि जुगाव सासे आबादारि जानोब्लाबो बियो फरायनाय एसेब्लाबो फरायनाय जानांगोन होननानै आं सानो आरो।
औ।
नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ। दायो ओंखायनो एसेबाबो लेखाखौ फरायनाया बिजाबफोरखौ फरायनाया गोनांथिथार, नङा होनबा आरो दानि जुगाव फरायनायनि सायावसो सोनारो गासिबो फरायनाय नङाबा नो मा मा जागोन बुंनो हाला।
औ नंगौ नोंथां।
मा जागोन होनोब्ला नै नों थां आं मोनसे खोथा बुंनि जे फराया बा आवा फावा बे गोगो बोरै लाखियो बेखौथ' बुजिनो रोंनाय नङा जानला मोनला बस्थुफोर बिदिनो जायगा जायगा दाब दाब प्लास्टिक माबा हारि गारलाबायगोन आरो गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां बेबाय दिनो बुस्थुफोर मुवाफोर सावला बायगोन जेराव माने एददो गाज्रि गाज्रि गेसफोर ओंखारगोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
मेगनजों नुदों माने मेदिसिनफोरखौ सावनाय खिन्थु मेदिसिनफोरखौथ' सावा नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ ओंखायनो माखासे खेथ्र'आव फरायनाया बहुत मोजां माखासे खेथ्रआव माने फरायनायानो मोजांखा, फरायनायजोंसो एरावन्ड थुलमुलै माने गुजि पारसेन्टखौ जोङो माबानो हायो आरो। ओमफ्राय आरो नै नोंथां फरायनाय गैयै सुबुंफोरखौ खौ जों नायोब्ला दिनै गोबां बेबायदिनो खस्थ' सोलिनांनायखौ जों नुयो। ना माबा मोनसे सिनायो ना माबा मोनसे फरायनो रोङो। ओंखायनो फरायनांगौ नोंथां ना मा होनो
औ नंगौ नोंथां सैथो
खमैब्लाबो जोङो जि थाखोसिम फरायथारनांगौ होमबाबो जि थाखोसिम फरायबाबो जोङो बहुद मुलाम्फा मोननो हायो
औ नंगौ नोंथां औ- औ
आरो दानि बे डिजिटेल जुगाव
नोंथांङा नोंथांनि अलरेडि खोन्थाखाबाय आं माबायदि जायो नङा होमबा नोंथां मा मोनसे बुंनो नागिरदोंमोन खोमा बुंनाय
आं आंङो माने दा बेखौनो बुंनो सानदों
खोनादों ना नोंथां औ खोनादों मोजांङैनो खोनादों
अ आं माने एसे गाज्रि खोनानाय बायदि मोनदों माने जे
माने जिहेथु दानि जुगाव फरायनाया मोनसे खोब गोनां जायनि जायनि जाहोनाव माने जों
आंनिखौ खोनाफिनजोबबाय नोंथांङा आंङो
अ नोंथांङा एसे नेटनि इसु जादों खोमा अ
दा
दा खोनाबाय ना नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों - खोनादों
औ माने जिहेथु फरायनाया दानि जुगाव खोब गोनां माने जोङो ससे लामा हान्थिनोब्लाबो जोंनि - जोंनि थाखाय फरायनायखौ नांगौ जानानै फैयो जिहे जों बबेबा दाबसे जायगायाव थांनानै जुदि ओ माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जोङो लामाफोरखौबो आन्दाय आन्दायफ्लांबायोब्लाबो जोङो जुदि सोलोंथाइया जोंहा लोगोसे थायोब्ला जोङो बेफोरबायदि लामायाव होनाय साइन बर्डफोर जिखौ फरायनानै मिथिनो मोनगोन बिनिफ्राय बिथिं थांङोब्ला मा मोनहैगोन बा बिनिफ्राय बेसि बिसिबां किलमिटारफोर जोंहा दंबावो जोङो जुदि अबेबा बबेबा दाबसे जायगायाव थांनानै जुदि बेखौबो जोङो फरायनो रोङाब्ला जोङो माने खोब गोब्राब जागोन नारो बिनिखायनो माने आं सानो जुदि जोङो एसेब्लाबो जोङो फरायनाय थानायमोनब्ला जोङो बे साइन बर्डआव जिखिनि लिरनायफोर दङ। बेफोरखौ जोङो सिनाय मोननाय मोनब्ला जोङो जुदि माने आन्दायनानै थाबाय थानो गोनां जानाय नङा जा ओ जिहेथु जों फर लिरनो फरायनो रोंनायखाय बे साइन बरर्डआव बिथिं नांबा बबेयाव मोनहैगोन बा बिथिं नांबा बबयाव मोनहैगोन बेखौ लिरनाय नुखानायखाय जोङो- जोङो बे गावनि जिथुनाखि थांनो गोनां जाय दा जों बेयाव मोनहैगोन आरो। अब्ला नों थां जोंहा टाइमा जानानै फैबाय नामा?
औ औ ओनथां टाइमाथ थ' जाबाय टाइमाव थांनाय फैलाय दे होमबा नोंथां। नोंथांजों रायलायना बहुथ गोजोननाय मोनबाय आ ओ नेक्स्ट बाराव रालायनो मोनगोनदां होननानै आसा खालामबाय।
औ औ दे नोंथां मोनि